अ औ
औ नोंथां।
औ औ
आं नोंनाव मोनसे बाथ थ्रा सोंनो नागिरदोंमोन?
अ
ओ
दे बुंलाय?
ओ नोंथाङा बानलु खेथि मावनायखो खोन्थानो हागोन नामा?
बानलु खेथि मावनायखौ आं इसेबांथ' मोजां मिन्थिया। नोंथाङा मावनो थाखाय सोंनो नागिरदोंमोन नामा?
औ
आ मोजां आं मोजांथ' मिथिया ओमफ्राय
आ जेनेबा एसेफोर आइडिया दं नामा नोंथांनाव।
ओ बानलु खेथि मावनायखौथ' आं मोजाङै मिथिया नाथाय बे ओ जेनेबा दानि ओ माबानि गोदान मुगानि माबा जाबाय नालाय खेथि जाबाय नालाय ओंखायनो जि माने बे बे जोङो बिराद ओ जोङो हासार होनांगोन बायदिसिना होनांगोन जे बेखौ जोंथ' मिथिखागौ बे फिफांआ एसेयावनो थैलाबायो बिलाइ रानलाबायो बा फिथाइ थाया।
उ
बिदि जालाबायो ना ओंखायनो
उम
मुलि होनांगोन सम मथे आरो दै होनांगोन ओ जेनेबा बेखौनो गायनो फिसानिफ्रायनो फुलि बानायनानै आरो गायनायावबोथ' बिराद जोथोनै गायनांगोन
उम।
ओ- बेखौ गायनानै ओ- प्लास्टिक खोबोबा प्लास्टिक खोबनानै हाग्रा एवनानै बिदि ओम माने गायनानै आरो सम मथे नायनानै दै होनानै।
उम।
बेबायदि गायो आरो बानलु सि-बानलु गायनायखौलाय आं गायफेराखै नालाय आं मोजां मिथिया।
अ नोंथांआलाय मा मा मैगंथ गायो?
हा
मा मा मैगं गायो?
जोंहा मैगं जोंहालाय मैगं गायनायालाय गाया ओरैनो हा दंबाबो जोंहा माइ आबादल' खालामो,
अ
अ
उम।
नोंसिनाव नों गायनो नागिरदों नामा नोंथांआलाय दा?
औ आं गायनो नागिरदोंमोन।
अ
उम
हा हायालाय बेसेबां बुरजासो जागोन नोंथांमोना?
हाया लाय बारा जानाय नङा दुइ तिन बासो जागोन।
ओ ओ दुइ तिन बिगायाव जेनबा। ओ-नोंथाङा ओ-इसेबां गायनो नागिरदोंबा आरो जेबो आइदिया गैयाबा। से ओ- बे एसेबां आइदियाखौलाय बांद्राय इसिबां मिथियाबाबो फार्स्ट टाइम गायगोन बा बेफोर बायदिबाबो जेनेबा ओ- फुलिफोरखौ जावायनानै मोजाङै गायनानै।
उम
मोजां गायनानै उनाव बेखौ एसे हाया बुरजाबा हाजिराफोर लानानै मोजां गायनानै बेयाव दै होबानो जायो आरो जानायालाय।
औ
आरो ओ- प्लास्टिक खोबोबा बे हाग्रा रजवा। आरो गोबां ओ- मुलि होनांगोन। जायो उम भिटामिन होनांगौ जायो। आरो ओ- बे बि ओ- फिथाइ थायनायनि बिबार बारनायनि एमफौ गोबां ओ-मुलि होनांगौ जायो। औ बेफोर बायदि आरो।
औ ओमफ्राय नोंथां
ओ- मा बुसथु माबा ओंखाम ना मा? ओ- जाबायमोन दहायनो जानायालाय।
ओ माथो
ओ माबासो ओ मोनानि दावजों आलु ओंख्रिमोन आरो
अ
नोंसिनालाय जाखांबाय?
जायाखै जोंना जानायालाय। संबायसो दङ।
अ
नोंथांमोना आमथिसुवानि फिथाय सामथाय जायाखै नामा?
आमथिसुवानि बिदिनो दिनै दिनैथ' जेनोबा दिनै आमथिसुवाया जेनेबा सानथाम सानब्रै थायो नालाय दिनै जोंना माब माबानि ओ दिनै हा हाग्रा दानगोन गामियाव ओमफ्राय बिदिनो गामि गिदिर नालाय। गाबोनसिम दाननो हागौ ओमफ्राय इस्क समफोर समफोरहाय जानो हागौ आरो बिदि।
अ मा मा फिथाइ जायो नोंथांमोना आमथिसुयावलाय?
आमथिसुवायाव ओ आजिखालि माने दाथ' बिदिनो थाइजौ खानथालफोरा आमथिसुवानि सिगां जोबजोबो बेफोरबायदि ओंखायनो दा जिखुनु दङ बेखौ थाइजौ खा खानथाल आनारस ओ आरो माखासे फिथाइफोर जोंहा दैलांआव मोननाय जायो मे ओ बे दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो बेफोरखौ। बुथुमना जासि गिन आरो जानायालाय गाबोनआय ओमफाय नोंसिनिथिंलाय मारै ओ जानाय जायोना बिद दि हाग्राफोर दानोना फालिनाय जागोन ना जाया?
जोंखै हाग्रा दाननाया थ' जायोमोन ओमफ्राय मैयानो दानबाय जोंना गामिया बारा गिदिर नङा नालाय
अ
दा दानखांबाय ओमफ्राय दिनै दा बेलासियावहाय ज'यै गामिफोरनि जमा न' न'निफ्राय फिथ थाइ सामथाय खांलायनानै ज जानाय जागोन आरो
अ
ओ
अ गासिबो गामिनियानो जाजोबो ना सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरल' जायो
गामिनिया खनसेनो ज'यैनो जायो जोंना बोराय बुरै गासिबो सेंग्रा सिख्ला ओ सोरनि न'खराव मा मा फिथाइ सामथाइ दं गावबागाव लांनांगौ
औ औ
अ
थानसालिफोराव नामा
औ गामिनि बेयावनो जुमाइ दायो
औ
नोंथांमोनखैलाय माबायदिथो जायो?
औ जोंनाबो बिदिनो गामिनि थानसालिनि बा गामि ओम फिल दङ बेहाय जमा लां नुनानै ओ बिदिनो जा गाव गावसिनि नआव बेसेबां सोर सोरना बेसेबां बेसे बां बा बुरजा बिबांनि माबाफोर फिथाइ सामथाइफोर दं। बिदिनो लां नानै हैनानै जायोमोन आरो सिगां एबार माबायदि जागोन बेखौ मिथिया बुंनो हाया ओमफाय जानायालाय जाखायो आरो बिदिनो औ। हेल ओ ओ नोंथांमोननिथिंलाय माबोरै जा दा बोथोरा माबोरै जागासिनो?
जोंनिखि बोथोरा दा सान्दुं गोसा। बार‌ स्रो स्रो इसे
ओ।
नोंथां मोनखिलाय?
उम थिं सान्दुं दिनै अखादोंमोन फुंङावलाय अखा दोमैलु जादोंमोन ओमफाय दा सान्दुं ओंखारबाय ओ सान्दुं दुंसिगोन दां दायो। आरो आमथिसुवाखाय दुंगोनदां सान्दुंआलाय ओमफ्राय हाग्रा दाननायजों मोजां जागोन आरो सानदुं दुंनाया हाग्राया रानजोबगोन। ओमफाय अखा हाबा जेरैबो दिस्थाबानो जाखायो नालाय
औ।
औ।
माबोरै सोलिगासिन नोंथां मोनालाय
ओ बिदिनो मोजाङैनो दंथयो दामानि ओ एसे नआव उम दा फ मा होनो कलेज फरायसालिफोरबो थांनाय जाथवाखै नालाय ओंखायनो न आवनो दंगासिनो खामानिफोर मावगासिनो बिदिनो सोलिगासिनो आरो
अबाव फराय नोंथांआलाय
अ आंनो माबायाव ओ दायो दाख्लैबावैसो ओ मा होनो जौसिन गोजौ फरायसालिखौ फ अ फरायसालिनि आनजादखौ होनानै आं दायो कलेजाव एडमिस सन लाबाय। ओ दायो कलेज ओ बि ए आव दं आरो आं दायो।
अ
उम। ओ नोंथांआलाय बेसे सिम थाङो थांखो फरायनाया
औ
ओमफ्राय दा एडमिसनालाय लाखांबाय माने
औ औ
नालाय न'वावनो दं आरो
औ क्लासआ आगस्ट' दाननिफ्राय जागोनदां क्लासालाय
उ उम बिदिथ' खोनानाय मोनदों आंबो
उम उम ओं ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं दायो दिनै जा फिथाइ सामथाइ जानायनि हाबाफारि दं दायो नोंथांमोना साखाफारा जायाखै नामा बेनि थाखाय
साखा दाथ' गासि लानाय जादों आरो।
अ औ नंगौ नंगौ। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै खोमा? औ दे।
औ